हेलौ
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथाङा मा खालामदों?
आङो जिरायनानै दङ' ओ दुब्लि बारियाव टावार सिङाव
औ नोंथांना खबरा माबादि? आंबो दङ' ओरैनो
थ' खबरा थिगानो मोजाङैनो दङ'
औ आंनाबो खबरा मोजाङैनो दङ'
उम
नोंथांजों आङो फंसे खोथा रायलायनो होननासो हरदोंमोन रायलायजागोन ना?
रायलाय जागोन दे नोंथां
अ दाउ अमा बोरमा लानायनि फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां
अ दे बिदि दा फोरमायना होदो नोंथां
ओ नोंथांदों आङो बेखौनो ओ दाउ अमानि सोमोन्दै आङो नोंथांदों सुंद'यै आङो सावरायनो सानदों।
औ
जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' हा बर' गामिनि गेजेरावहाय जोङो ओ सिगांनिफ्रायनो आबै आबौमोननि जुगनिफ्रायनो जोङो ओ दाउ अमा फिसिनानै जोङो न'खर खुंबोनाय जिउ खुंबोनाय न'खर दैखांबोनाय न खर फोजौबोनाय जोङो नुनो मोनो ओ आं थिखालनि मुगायावबो जों ओ दानि फिसाजोब्ला दानि बिहामजोफ्रा ओ बे दउ अमा फिसिनायखौ सि सिगांनि आबै आबौमोनखौ न होनाय ओमफ्रायनो दासिमबो बे दानि जुगावबो जोंनि बर' हारिया बर'फोरा बर' बिहामजोफोरा दाउ अमा फिसिनाय बेखौ जोङो गाराखै जोङो नुनो मोनबोदों दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोङो जोंनि गथ' गथायाइ फेदेरनाय फोलावनायाव फोरोंनायाव नि नांगौ जानाय हपफोरखौ जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोङो गावनि नांगौ जानायफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो जेरै जोङो अमा लायोब्ला जोङो ओ अमाखौ जोङो फिसायावहा मास मोननै मोनथाम जानाय लोगो लोगो जोङो हाथायाव लाङो बेखौ जोङो बायनानै जोङो लाबोयो अमा बुन्दि बा बुन्दा जोङो मासेसो जोङो बायनानै लाबोसिगोन हमनानै ला जोङो अमा मासे बुन्दि जोङो बायनानै लाबोबाय बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय मास मोनबा ओ जोङो मास मोन मास मोनबा फिसिनानै बा जोङो बेखौ सय मास फिसिनानै जोङो बेखौ बिमा खालामनाय जायो आरो अमा बिमाखौ जोङो बुनदा होनानै जोङो बेखौहाय जोङो ओ मास मोनब्रै गोरबोआवहा लानानै बेखौ फिसा आजायनाय जायो जेरै जोङो बे फिसाखौ मास मोनथाम मोननै जोङो बेखौहाय फिसिनानै जोङो बाजाराव लाङो आरो जोङो बेखौ मास अमा बुन्दाब्ला जोङो बेखौ मासेयावहा बा रोजा बिदि राङाव जोङो फाननाय जायो बुन्दिब्ला जोङो बेखौ थाम रोजा जों बेफोरबायदियाव जोङो फाननाय जायो आरो जोङो अमाखौ फिसिनानै जोङो अमा बुन्दाफोर फिसिनानै जोङो गेदेर गेदेर फिसिनानै जोङो बेखौहाय थामजि रोजा ब्रैजि रोजा जों बेफोरबायदियाव जोङो फाननाय जायो अमाखौ जोङो लायोब्ला जानुवारि दाननिफ्राय लानानै जोङो दिडसेम्बर दानसिम जोङो बे फिसिनो फिसियोब्ला जोङो बेखौ गोदद महराव जोङो बेखौ मोननो हायो जेरै दाउ अमा होनोब्ला जोङो दाउनि सोमोन्दैबो आं नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव सुंद'ै आङो सावरायबावनो सान सानो दाउखौबो जोङो न'खराव जोङो फिसिनानै जोङो बिमा खालामनानै जोङो फिसा बाराय होनानै जोङो बे दाउखौबो जोङो फानो जोङो दाउखौ फिसिनानै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायाव नांगौ जानाय फरायनायावहाय स्कुल फिस बा बायदि बायदि बिसोरनि ड्रेस बेफोरबायदियाव जोङो फाननानै जोंनो नांब्रबगौ जानाय समाव जोंनि माबा गोख्रैनो सुफुं जानो थाखाय जोङो बेखौ फिसिनानै जोङो फाननाय जायो दाउखौ जोङो बेदरबो आलासि आलासिफोर जोंनि न'खरावहा हायोबोला जोङो बे लकेल दाउखौ फिसिनानै जोङो बेदरबो जोङो आलासिखौ जाहो हायो बेजों लोगोसे जोङो अमाखौबो बेदर जानाय जायो जेरै जोङो अमाखौ फिसिनानैहाय जोङो बेफार फालांगि खालामनायाव जोङो सहसैनो सहसैनो जोङो रां खामायनो जों हायो बेदरखौदाननानै बे फार फालांगि खालामनानै फाननानै जोङो जानो हायो नोंथाङाबो बे दाउ अमानि सोमोन्दै सुंदै सावरायनो हागोन
बुंनो थाङोब्ला जोङो दाउ अमा बोरमाफोरबो लानाय जायो आरो बिदिनो औ बोरमा खौ जोङो फेदेरनानै जेनेबा खासि खालामो आरो खासि खालामना गिदोर खालामो गिदिर खालामनानै फाननो हायो जोबोर बुरजा बुरजा फैसा मोननो हायो आरो बेफोरजोंनो जों न'खरफोरखौ सोलायना हायो हायो ओ बुंनो थाङोबा गुबुन गुबुन मानसिफोराबो बिदिनो दाउ अमा बोरमाफोरखौ गोबाङानो लाग फ्रा जाबाय आरो बिदिनो फिसिग्राबो जाबाय आरो बिदिनो फाननानै बिसोरबो न'खरफोरखौ सायग्रा सालायग्रा जाबाय आरो बिदिनो जों जों जोंनि मानसिफोराबो औ जोंनि मानसिफोराबो अमाफोरखौ गोबाङानो लायो आरो। बिदिनो बोरमाफोरखौबो औ फिसा जाहोनानै फानो बिदिनो गोदोर गोलाव खालामनानै फाननाय जायो। आरो गुबुन मानसिफोरा बेखौ हाबाफोरावबो होनाय जायो आरो बिदिनो जोबोद गो गोबां आरो बेसेनफोरा आरो दाउ औ दाउ बुङोब्ला जों गासिबो हारि हारिनि मानसियानो लायो आरो औ बिदिनो गोबाङानो न'खर सालायो। माबा मोसौ मोसौ मोसौखौबो जों लायो लानानै न'खर सालायो बिदिनो मोसौआ फिसा होयो जोंनो गाय गाइखेरबो होयो मोसौआ गांसो जायो आरो
बिदिनो जों मोसौखौ लानानै गाइखेर मोनो मोसौखौ लानानै जों फाननो हायो बिदिनो गोबां रां रुफा खामायनो हायो। जोंनि थाखाय जों गोरिब थाखाय जोबोदानो गोबाङानो माबा जायो आरो' सहाय जायो औ बिदिनो नोंथाङाबो एसे हायोबा फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
औ नोंगौ नोंथां नि बुंनाया बेनो जे जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो फिसि फिसिनानै जोङो बिया बिया बा हाबाफ्राव जों होनो हायो। नोंगौ गासैबो सैथो नोंगौ नि नोंथांनि बुंनाया जोङो बोरमाखौ जोङो दायो गोबां जोंनि बर'फ्राबो जोङो फिसियो बेखौ आ नाखौ जेरै ओ हाबायाव जों बाहायो बाहायो जेरै गुबुन हारिनि जि बांसिन बेखौ बाहायनाय जायो जोंनि बर'फ्रा बेखौ बारा एस दां बाहायब्लाबो बाहाया आरो ओ जेरै बोरमा होनोब्ला बोरमानि बेसेना गोबां बुरजा जेरै केजियावनो ओ बेे बोरमा जोङो बाजारफोराव जोङो बायोब्ला बेक खौ केजियाव सातस' स्निजौ राङो होननानै जोङो बायनो गोनां जायो ओ बोरमाखौ जोङो लायोब्ला जों गोबां मुलाम्फा जोङो मो ननो हायो ओ बोरमानि बेसेना गोबां बुरजा ओ हेलौ खोनादोंना नोंथां
न'फोरानो
खोनादों न'
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङाबो बे दाउ अमानि सोमोन्दै सुंदैयै सावराय बावनो हागोन
औ औ दा बुंनो थाङोबा जों जोंनि बोरमा बुङोब्ला बोरमाखौथ' बोरमाया गांसो जायो आरो बोरमाया गांसो जायो बिदिनो बोरमाया गोबां जातनि दङ' जेनेबा दा बोरमा मेन्दा आरो राम बोरमा होनो बिदिनो खोमा गोलाव गोलावा बिदिनो गोबां औ बोरमा मेन्दा बिदिनो गोबां रोखोमनि बोरमा दङ' आरो जोंनि बे जायगायाव औ आरो बुंनो थाङोब्ला दाउ दाउखौबोथ' जोङो ओ आदार होयो आदार होनानै बेफोर दाउफोरा ओ माइरं जायो। जेनेबा बिदिनो माइ जायो बेफोरखौनो दाउफोरखौ फिसिनानै जों रां रुफा खामायनो हायो। आरो औ बिदिनो जोङो दाउफोरखौ बेदर गोदानानै जानो हायो। बेनि-बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय दाउफोर जोङो फिसा जाहोनानै जों दाउखौबो खासि खालामनो हायो
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथोआनो। खोनादोंना नोंथां? बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दि थ'नोसै।
अ औ दे नोंथां।